हेल' हेल'
हेल'
अ नोंथां आंनि बुंनायखौ खोनादों?
औ खोनादों।
हेल' नोंथां
हेलौ
औ नोंथां माथोखौ आं एसे फिसा खोनादों नोंथां नोंनिखौ
अ खोनादोंना नोंथां
औ दा खोनाबाय दे
औ जाय आयदानि सायाव राय्लायनो लादों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
र दै एक सेकेन्ड बुंलाय नोंथां
औ गथ' माने सा उन्दै गथ' खौ माबायदि बिहोमा हो होनांगौ बेनि सायाव सावरायगोन नोंथां
औ खोनादों आं नोंथाङा एसे एसे स्पिकारखौ लाउदाव होनो हागोन नामा?
खोनादोंना नोंथां?
नोंथांनि माथोखो आं जोबोर फिसा खोनादों नोंथां हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ गोबोरै खोनाबायना?
आं गिदिर खोनायाखै खोननाया दाबो नोंथां बिदिनो खोनागासिनो फिसायैनो
नेतट्रक प्रब्लेम जादों नामा नोंथां?
औ
ओ नोंथाङा दा ओ गथ' फिसाखौ जों माबायदि बिहोमा होनो हायो बेनि बागै बुंदों मोनना नोंथाङा बे आयदा नि सायाव उम दा आं बेनि सा यावनो फंनैसो बुंनि नोंथां
औ
दा जों सासे गथ'खौ माबायदि उन्दैनिफाय जोङो बा बेखौ फेदेरबोनायजों लोगोसे बेनो माबायदि गियान होनांगौ बेख जोङो गासैबो बिमा बिफा बा न'खरनि मानसिफोरनि बियो ओ साथ फा साफा मानसिनि दायथ' होननानै आं सानो दा गथ'आ जेब्ला देरनानै बिमाजों बिमानिफाय ओ गावनि राव खौ सोलोङो जेरै बर' राव रायबा बर' राव रायगोन बा गुबुन राव रायबा गुबुन राव रायगोन जेरै सासे गथ'आ ओ बिमा निफ्राय सोलोंनानै बिमाजों रायलायनायाव बेखौनो होन बिमा राव होननानै नंगौना नोंथां
थारैनो नोंगौ
दा जों गथ'खौ जा जों उन्दैनिफाय मोजाङै फेदेरबोनोबा बे गियान होबोनबा जों बेनि सिगाङाव जोङो मोजां मोजां खोथा रायलायनानै देखायनो नांगोन आरो मोजां आखु जों देखाय नांगोन। आरो गथ'आ जेन ओ खुद्रियोबा बा बोराबो बा गाबो जों बेखौ अननो नांगोन बा गथ'खौ जों मोजाङै बुरखायनांगोन नोंथाङा खोनादों?
औ खोनादों नोंगौ नोंथां
औ दा जेनबा जोङो गथ'नोथ' जों गथ' मानसियाथ जेबो बुजिया बेखायनो जों गथ'खौ ओ मायबा मोनसे अख्रा खालामोबा जों बेखौ रागा जोंनानै बा बुनो नाङा। बा जोङो गोसा होख्रावनानै रायनो नाङा। जों गुरै रावजोंबो सासे जों गथ' मानसिखौ जों मोजाङै बुरखायनो बा बुजायनो हायो आरो।
थारैनो- थारैनो
आं सानो जे गथ'आ जेरै गाबाय दा बे खौ जोङो ओ गथ'नो जों दा मबाइलखौ जोङो दा दानि जुगाव जों गोबां बिमाफोरखौ नुयो जे गथ' गाबनाय लोगो-लोगोनो बेनि सिगाङाव मबाइल लागायना होनोसै ओमफ्राय गथ' फिासाया नायबाय थानोसै। बिदिबा जोंहा गोबां गाज्रि जायो आरोना मानोना जों सासे गथ' फिसाया ओ बिदि मबाइल नायनानै थायोबा बेनि मेगननि पावारा माने थाबनो खमायलांना आरो
मानोना बिहा बिदि स्क्रिनखौ इमान गोबौ टाइम नायनो हानाय बेनि मेगननो इसेबां माबाया फैथ'वाखै आरो बेखायनो जों मबाइलजों नङा जोङो गावनो मोजां रावजोंबा जोंनो गथ'खौजों बामनानै बा मायबा मोनसे जानाय मोजां आदार होनानै जों बेखौ बुरखायनो हायो। दा नोंथाङा बेनि सायाव मायबाफोर बुंनो हागोन नामा? दा गथ'खौ जों माबायदि बुरखायगोन बा माबायदि गथ' सासेखौ जों बिहोमा होगोन नोंथाङा बेनि सायाव
आं बेखौनो बुंनो सानो सानोदि मानो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो गथ'फोरखौ जों जिहेथु जों गाइड लानांगौ बा दायथ' लानान जों बिमा बिफानि सायावनो सोनार नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
उन्दैनिफ्रायनो माने जों मा समाव फरायहोनांगौ, मा समाव जाहोनांगौ, मा समाव लोंहोनांगौ जों बेखौ गासैबो दायथ'आनो जों माने बिमा- बिफानि सायाव सोनारगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेला जोङो फुंनि समाव सिखारोब्ला जों उन्दै समाव उन्दै गथ'नो जों मा होनांगोन जोङो हमना ला मो मोखांखौ सुग्रोना होनांबाय हाथाय खौ मानजिना होनांबाय बिनि उनाव जोङो फरायसालिआव थांसान्दि हासिम जोङो दा उन्दै समावथ' बियो फरायनो गोसो जाया नङा होमबा फरायनो बा लेखा नायनो बायो जोङो थेवब्लाबो बेनि बिदिनो जोङो एसे बुरखायनानैब्लाबो जोङो बिनो बिजाब गांसे होनानै बा जोङो फोरोंनो बा सोलोंनो थाखाय जों बेखौ जोङो बा पेन्सिल बा बिदिनो खोलोम गंसे होनानै बेखौ फोरोंनो जोङो जनांगोन बा बुरखाय फज'नानै जों बुरखायनांगोन नों नंगोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव जोङो फरायसालियाव जोङो दोनलांगोन जेब्ला सम जायो अब्ला जों फरायसालियाव दोनलांबाय दोननानै फैबाय बा सम दङब्ला बेखौ जों फरायसालियावनो दसे नेनानै लाबोथ'बाय नोंगोना नोंथां लाबखांनायनि उनावबो जोङो हानाय बायदिब्ला सम दङब्ला माने फैखांनानै एसे दसे रेस्ट होनानै गथ'खौ जिरायनो होनानै मा आरो बिजाबखौ जोंङो एसे लेखाखौ नायनो होनांगौ हानाय बायदि ब्ला आरो सम मोनोब्ला बा हायाब्लाबो मोनाबिलि समाव माने सानफ्रोमबो जोङो बिजाब होथारनांगौ आरो गथ'फोरनो उन्दै समनिफ्रायनो माने गथ'फोरखौ जोङो जा लामाथिं थिनो बेजों थांगोन नालाय बे गाज्रि सोलोंबाथ' गाज्रियानो जाखागोन नङा होमबानो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
उन्दैयावनो माने एसे दिनै एसे गाबोन एसे बे बिजाबखौ माने बिसोरथ' नायनो बाखागोन नालाय उन्दै गथ'आ थेवब्लाबो एसे एसे होदावलांबासो बिसोर बिसोर माने नायनो सुखु लांगोन नंङा होमबा नोंथां बिदिनो हानाय बायदिब्ला बिमा बिफा फ्रानो माने एसे दफा दफा जफानानै बिरखौ फोरोंलांनांगो बा नों थांङानो बुंनाय बायदि माने गाज्रि रावजों जों बाहाया न'आव सावरायलाया जेब्लाबो जों गथ'नि सिगाङाव मोजां खोथा बा बाथ्रा रायज्लायनांगौ
औ
जेब्लाबो दावगानायनि खोथा रायज्लायनांगौ औ आरो बेखौनो बुंनो सानोदि आं माने हानाय बायदिब्ला जों उन्दै गथ'नि समाव रां बायदिसिना फैसा बेफोरनि बागै सावरायाब्लानो मोजां होननानै आं सानो
औ
आरो गाज्रि खोथा बा गाज्रि जों जानबुं बायदिसिना स्मार्टफन बेफोरखौ जोङो उन्दै समनि सिगाङाव बा उन्दै उन्दै गथ'नि सिगाङाव जों बाहायाब्ला बा मोजांसिन जायो होननानै आं सानो आरो बेनि अनगायैबो बेनि उन अनगायैबो गथ'फोरनोबा माबा मोनसे मुवा बेसादजों जों गेलेहोनानै ब दान्दिसे सम फराया होननानै गाबोब्ला बेनि मबाइल बा जानबुंनि जायगायाव जोङो गुबुन मोनसे बेसाद होनानै खौ जों बुरखायनानै दोनथ'नो हायो नोङा होनबा नोंथां?
नगौ नोंथां
जोङो गथ'खौ बिदिनो मोजांनो खालामनो सानोब्ला मोजां खालामलांनो मोजां लामाथिं दैदेनलांनोब्ला जोङो बेफोरबायदि बेसादखौ बाहायनो नाङा जेन मबाइल माबा माबि बेफोरखौ जों बांद्रायै खायनो नाङा आरो दिन्थिनो नाङा फारसेथिंहाय जोङो
ह हबा हथ' जाबाय आंना इ सार जाबाय औ दे। ब
खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों।
बांद्राय दावराव दावसि खालामनो नाङा आरो फरायफुनाय समाव जों मोजां बाथ्रा बुंनांगौ बिसोरनो जों उन्दै समाव माने मोजां मोजां बाथ्राखौ जों सोना होनांगौ बा बिसोरनो सुंद' सल' सल' सल'फोरनि बागै फोरमायनांगौ। द
औ औ
ब
जों जेसेबां हायो गथ' मानसिनो दा मोजां सल'बाथाखोन। थानांगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि नंगौना नोंथां?
औ
दा गथ'आ जोंनो गिदिरफोरा जा मावो बा गदिरफोरा जा रायलायो बैनि साया फाइ बैखौसो नुनानै सोलोंगोन दा नालाय बेखायनो जों गोदोरफोरा जेब्लायबो गथ'फोरनि सिगाङाव मोजां खामानि बा मोजां खोथा रायजलायनानै गियाननि बाथ्रा बुंनानै बिसोर नि गोसोखौ माने लाहोनाय बा गोसो जाहोनाय खालामनो नांगौ आरो गोसो गुदुं। दा गथ'फोरा बिदिनो जाय बेफोरनो मोजां देखायोबा मोजां ओ बुजायो बेफोर गथ'फोरा लायो गोबाङानो आरो खायसे गथ'आ माने ओ उन्दैनिफ्राय जेनेबा अख्रा आरो जेनेबा बिमा बिफायाबो बेखौ ओ बारा माबा ओ गोसो हो बाङा बेयाव गथ'आ गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनो। मोनो आरो।
नंगौ थारैनो।
ओ गथ'खौ जों बिदि खालामनाङा मानोना जोंहा उन्दै समावनो बिखौ मोजाङै फोरोंखायाबा, मोजाङै गियान होखायाबा, बियो देरनानै मालाबाबो मोजां जानाय नङा। मानोना जों गोरलै माबायानो जाबाय जोंहा उन्दै समावनो जों बेसोर खौ मोजाङै सासन खालामनाया बा बिसोरनि गियान होनाया जोंहा उन्दै समनिफ्राय होयोबा माने बे गथ'आ देरबा थाय आरो मोजांनि सायाव जोबोद मोजांसिन जागोन आरो बिहा इयुनाव माने फरायनाय लिरनाय फोराव गोसो जागोन आरो मानसिफोरजों माबायदि रायलायनांगौ मान सनमान लानाय फोराव बियो मोजां जागोन आरो।
औ थारै
दा नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंनो दंबा आंनाव सोंजागोन।
आरो बेखौनो आं फोरमायनो सानबावोदि माने जोंनि गोबां सुबुंफोरानो न'फोराव बा बायदिसिना बिदिनो जौ सावनाय बायदिसिना सावनाय बिदि खालामो। माने आंनि बायदिब्ला आरो उन्दै गथ' थायोबा उन्दै गथ' थाब्लाबो थायाब्लाबो बेफोरबायदिखौ बाहाया बालानो जोङो एसे जिउ खुंनायनि राहा माने गुबुन राहा लामाजों लाङोबा मोजां जायो होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला जों उन्दै गथ' थायोब्ला बे बेफोरबायदि जों बांसिन मानसिफोरानो जों बुङो माने जिउ खुंनायनि राहा बेखौबो माने सावनानै जों बा जौ जुवा सावनानैबो जोङो एसे एनै रां आरजिगोन बा खामाय बेखौ सानो। नाथाय बियो अबिसिलि माने बेजोंल' माने जिउखौ खुंलांनो हागोन। बे गोरोन्थि आरो माने उन्दै समाव माने उन्दै गथ'फोर थायोब्ला बेफोरखौ आंनि बायदि ब्ला माने बेफोरबायदिखौ बाहाया। जेन बेफोरखौ देखाया गथ'फोरनो। जेसेबां हायो एसेबांनो मोजां देखायोबा गथ'फोरा एसेबांनो मोजां औ खोनादों नोंथां।
दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां दा नोंं नोंथांजों बेफोरबायदि मोजां मोजां खोथा सा एसेआवनो दोनथनोसै नोंथां।
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।